हेलौ औ माने औ हेलौ खोनादों न
औ खोनादों नोंथां
औ नोंथाङा दायो औ नो नोंथाङा दायो फ्रि दंबा माने नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव आं माने सावरायनो होननानै फन हरनाय जादोंमोन
औ जागोन दे नोंथां
औ नोंथाङा औ नोंथाङा फ्रिबा जोङो माने दा जोंनि माने बर' हारिनि बा बर समाज समाजनि ओ मा मा फोरबो दं बेफोरनि बागै एसे सावरायलांनोसै नामा नोंथां
औ जागोन दे नोंथां
औ औ गिबियावनो आं एसे नोंथांनिसिम फोरमायना होनि
औ दे नोंथां
औ जोङो फोरबो होनोबाथ' बैसागुआव मोननै फोरबोखौ जों मिथिनो मोनो आरोना बांसिनानो जों मोननै फोरबोखौ नो फालिनायखौ जों नुनो मोनो जेरै मागो बे बैसागु बेखौ बुङो जों माने जों बेखौ बांसिन मोजाङै माने जोंनि बर' समाजाव फालियो होननानै मिथियो आरो माने गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि आबै आबौमोन होन दालांनाय होननानै जों माने आबै आबौ माने जोंनि आबै आबौनि फिफामोन बेफोरबायदि माने गोबाव समनि गोदोनि आजै आजौमोनहा दालांनाय होननानै जों मिथियो आरो बे बैसागु फोरबोखौ बैसागो बा मागो फोरबोखौ आ बैसागुखौ होनोबा जोङो बैसागु खौ ओ बोसोर बोथोर गोदान हिसाबै जों फालिनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो जों बैसाग बैसाग मासाव जों फालिनायखौ नुनो नुनो मोननाय जायो बे खौजों आबादजों माने लो लोबबा लानानै जों फालिनाय होननानै मिथिनो मोननाय जायो आरो बिसोरनो थिग बेबायदिनो मागोखौ खौ बुङोबा जोंहा मागोखौ ओ मा होनो ओ इंराजिनि जिबा खालार जानुवारिनि जिबा खालारनिफ्राय जों माने ओ बे मागो होननायखौ जों फालिनायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो जोंनि बर' समाजाव औ बिदिनो मागो नोंथांनो एसे फोरमायलांगोरनि आं मागोआव जोंहा बिदिनो मोनसे नेम दं नङा होनबा मोनसे नेम दं जोंहा मागोआव जायखौ नेमखौ जों बैलागुर माने बानायनानै सावनाय होननानै बुङो जों बे बेलागुरखौ जों बानायनाय माने बानायनाय होनना बुङोबा जों माने बे जा मागो जोंहा एक थारिखनि बहुत सिगाङावनो जों बानायनायखौ नुनो मोननाय जायो जावोनफोरा माने गोबां बिदिनो खायफा खायफाफोरा जिबा साननि सिगांबा बिदिनो जि साननि सिगाङावनो जों माने बे बैलागुर होननायखौ जों बानायना लानायखौ नुनाय जायो आरो बे बेलागुरखौ जोंहा बिदिनो गोबां रोखोमफोर माने जिरादफोरजों बानायनाय जायो जेरै जोंहा माने बिफांफोरजों माने इदिनो मा होनो औवा बिफां औवा होननायजों जों माने बांसिन बानायनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो बे औवाखौ जोंहा औवा बुरखा जाय बेखौ होनो बेखौ जों लाना फैनानै माने बिदिनो खुन्था बायदि गायनानै बेजोंनो गल बिदिनो माने राउन्ड गथा खालामनानै जों बेखौ गायनानै माने इ इनि सायाव बिदिनो जोंहा माइ गायनानै मोननाय जिगाबफोर बा नाराफोरखौ जों बिदिनो होनानै जों माने बैलागुरखौ बानायनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो बिदिनो जिगाब नाराल' नङा बा जोंहा ओरै थालेर बिलाइ बा थालेर बिदिनो रान नाय बिलाइफोरखौबो जों होनानै बानायनायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो बां सिनानो बिनि अनगायैबो जोंहा मागोनि एक थारिक खालिथ' जोंहा बयबो जोंनि बर' समाजाव बिदिनो नियम लालायनाय दं बिदिनो सोरांनाय लोगो लोगो माने बिदिनो दुगैस्रां लोबस्रांनो जों बैलागुरखौ गिबियाव सावो बिनि उनावहाय जोंहा न' उनफारसे फैफिननानै जोङो माने न'खरनि सुबुंफोरखौहाय जोंहा माने खुलुमो बिदिनो गिदिरफोरखौ मान होयो बिदिनो खायफा खायफाया बिदिनो गामि गामि हाबै हाबै माने बयनिबो न'खर न'खर माने मान हैनाय खौ जों नुनो मोनो आरो इदिनो माने खुलुमहैनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो इदिनो ओ बिनो औ बिदिनो जोंहा गानग्रा गाम साबा इदिनो दख'ना इदिनो ओ माने गानना थांनानै जों मानहैनाय बा इदिनो ओ खायफा खायफाया माने जायहा रां रु फा दङ बिसोर माने बिदिनो गानग्रा जिफोर बा इदिनो माबा बे सादफोर हैनायखौ जों नुनो मोनो आरो मान हैैनायजों लोगोसे बेनि उनावहाय जोंहा बुङोबाथ' ओ फिथा जानाय होनना बुंनांगोन जों मागो खौ मेलनि ओ जोंहा फिथा जानाय होननानै बुङो जायखौ जों मागो दमा सि होननानै बुङो ओ जोंहा इहाय बिदिनो जोंहा गोबां फिथा बानायनायखौ जों नुनो मोननाय जायो जेरैहाय मोननैसो नोंथांनिसिम फोरमायना होनोसै आं ओ जायखौ जों एन्थाब फिथा होननानै बुङो आरो मोनसेखौहाय जोंहा लावदुम फिथा होननानै बुङो बे फिथाफोरखौ जोंहा माने मागो दमासिफोराव जों जानायखौ नुनो मोननाय जायो आरो। बे फिथाखौ जोंहा गोबां रो खोम माइरंफोरजों बानायनायखौ जों नुनो मोननाय जायो जोंहा न' न'यैनो गायना ला खानाय बिदिनो गायना लायो जेरै जायफोरा माने बिदिनो खायफा खायफा सुबुंफोरा माइब्रा बा जोसा बिदि मैगं माने माइखौ गायना लानायखौ नुनो मोननाय जायो आरोना बे माइ ब्रा बा जोसाफोर बा माथा माइफोरजों जों बानायनायखौ नुनाय जायो आरो बै जोंहा माथा माइखौ माने माथा माइरंखौ जोंहा ओ लावदुम फिथाफोरजों बानायनायखौ नुयो आरो माइब्राखौ जों एनथाब फिथाफोरखौ बानायनाय बा लारु फिथाफोर बानायनायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो बेनि उनावहाय जोंहा बेहाय ओ माने फिथाइाव होनो थाखाय जों मोननैसो ओ बेसाद लाफा देरबावो बेफोर जादों नालेंखर फिथाइ ओ नालेंखलखौ जों रुखिना लायो बिनि उनावहाय इ दंबावो जोंहा सिबिंफोर बा मेथाइ गुर जायखौ होनो बेखौ जों माने होफानायखौ खौ जों नुनो मोननाय जायो आरो बेनि उनावहाय जोंहा बुङोबा आरो फिथाखौ माने बिदि खालामनो थाखाय जों माने अन देनांगौ जायो बा गुन्दै बायदि खालामनांगौ जायो माइरंखौ देनानै बेफोरखौ दायोथ' जों मेसिनफोरावनो देनायखौ नुसै गोदो गोदायहायथ' जोंहा बिदिनो ओ उकेन जाखौ उवाल उवाल होनोमोन नामा नोंथां उवालफोराव जों देनानै लानायखौ बांसिन नुो नुनो मोननाय जायो मोन‌ आरो बिदि देनानै माने जोंनि बर' समाजाव समाजाव माने बिदिनो न'खर न'खर बयनिबो न'खर न'खर माने बिदिनो फिथा ए थाब बेफोरखौ जों माने बानायनायखौ नुनाय जायोमोन आरो बेनिफ्राय जोंहाथ' एसे एनै जोंनि बर' समाजाव जुमाय जुमाय जायखौ जों माइरंजों बानायो जोंनि बर' समाजाव जायखौ जों राइस बियार होननानै बुङो जुमाय गिसि बेखौ जों माने नो जोंहा नेम हिसाबै जों माने इफोरखौबो लोंनायखौ नुनो मोननाय जायोमोन आरो जोंनि मने मागो दमासि समफोराव बेनो बेनो अनग नों अनगायबो बैसागुखौ बुङोबाथ' बैसागुआबो बिदिनो गोलाव जोंहा बैसागुआ मोसौ बैसागुआ आरो मान मोनसे बैसागु होननानै मिथिनो मोननाय जायो बे बैसागुनि बागै नों थांनानै एसे फोरमायलांदो दे नोंथां
औ जागोन दे नोंथां बिदिनोथ' जों जेनेबा बैसागुहाय सैथ' दाननि न' जोबथा खालारावहाय बिदिनो खुंनाय जायो आरो बैसोरखौ फालिनायाय जायो जेरै बेवहाय जेनेबा ज मोसौ थुखैनो थाखाय दं जेनेबा जो लाहार फारा बाय बिदि माने लाहार फार खालामनाय जायो आरो ना बिदिनो बे सानसे सिगाङावहाय बिदिनो जोङो बेवहाय माने जेरै लाव फान्थाव बिदि आरो माने माला सुनो थाखायथ' जों नांथारगौ बेखौ नङा होमबा नोंथां बिदिनो जोङो आरो बेखौ माने जेरै बे दिनखालिनो जों माने मोसौखौहाय बिदिनो थुखैनो लाङो बिदिनो मा माला गानहोनानै बिदिनो माला गानहोनानै जों बिदिनो जेरै खाइफाथ' जेरै आगोल माने दैमाफोरावहाय थुखैहयोमोन नाथाय बिदिनो जेरै दामाने जोंफोरनि एसे बे समावथ' अह हायोन नालाय नोंथां बिदिनो माने जोंफोरनि बे फुख्रि फुख्रिफोरावबो माने दै थानायावनो माने थुखैनाय जायो आरो बिदिनो न नखरनि माने गावनि गावनो थानाय फुख्रियावनो आरो बिदिनो लामा फोरावबो जेरै फोथाफोराव एसे दै जाबोला बेवहायबो दै जाबाथाय बेवहायनो थुखैनायखौ नुनो मोनो आरो बेवहायनो जेरै जोङोथ' बे थुखैनाय समाव जोंनिया मोनसे मेथाइ दङ न लाव जा फान्थाव जा होननाय बिदिनो जाहाथे बोसोर बोसोर एरबाय थानाय बायदि जोंथ' बेवहाय बे मोसौफोरखौफोरखौ बुजारांनो थाखाय जेरै रायजें आरो बिदिनो दिेगलिटिखौथ' नांखावथ जायो नङा होमबा बे समावहाय जों जेरै गोखा औ गोखा गोखै जायो बिदिनो जों बायदि फिथाइ सामथायाइखौ होदलानानै बिदिनो बेदर फोरजोंबो संनानै जानायखौ नुनो मोनो नाथाय बे समाव दिंखियाखौ दिंखियाखौ बांसिन सुबुंफ्रानो आं जानायखौ नुनो मोनो बेवहाय बिदिनो आरो जोङो बेल' नङा जों माने बे आरो बेदिनखालि आरो माने सानसे थानानै माने बेवहाय माने बाथौ आर ना बाथौखौहाय माने बेरा दुंनाय नुया आर ना बिदिनो जेरै जेवनो बाथौ गुदियावहाय बिदिनो जेरै आलारि बाथि फोजोंनानै बे हालिरनाय माने जोंङो बैसागु समाव बाथौ दुमनायखौ नुनानै माने बिदिनो थुगि होयो। थगि होनानै माने बिदिनो बिदिन खानो आरो जोंङो गेदेरखौबो माने मान बावनानै खुलुमनायखौ बांसिन नुनो मोनो आरो ना बिब्दिनो आरो जों बिब्दिनो आरो जोंङो गेदेरफोराबो ज' ज' जेनेबा मोसाहैयो जायो माने सेंग्रा सिख्ला ज' लोगो जालायनानै बिदिनो जेनेबा गावनि दुखु दाहाखौ गारनानै माने रंजानानै माने दाब दाब जेनेबा जायगानिफ्रायबो मोसानो फैयो आरो गामिनिफ्रायबो माने मोसानो थाङो आरो गुबुन जायगायाव आरो बिदिनो बोराय बुरैफोराबो ज' ज' मोसायो आरो बिदिनो गथ' गथायफोराबो गावनि लोगोफोरजों ज' ज' मोसायो नाथाय गोदो बांसिन सुबुं फानो माने खाम जथा जथा सेरजा गंगोना बिदि जेनेबा बेखौ थ अब्ला बिदिखौ लानानै मोसानायखौ बांसिन नुनो मोनोमोन नाथाय आथिखालाव बिदिखौ माने नुनो मोनबांला आर ना माने नुबां नुबाबो माने एसे खम जानाय खौ नुनो मोनबाय आरो ना बिबदिनो आरो जेनेबा बांसिन बक्स लानानैसो मोसानायखौ नुनो मोनो आरो जों बेवहाय थ' जोंङो माने जेरै बर' आयजोफोरा बेवहाय माने जेरै सिख्लासाफोराबो माने माने मोसानो थांनो थाखाय जोंनो बांसिन माने जेरोबो दखना दख'ना जेरै गोमो खौ बांसिन बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो ना गाननायखौ दख'ना गोमो आर'नाइ आर'नाइ गोजा फास्रा ओमफफ्राय ब्लाउस गोजा बिदिनो खानायावहाय कप' फुल बिदिनो बायदि आरो हौवासाफोराबो बिदिनो गामसा गोथां ओरैनो गेनजे गु फुर आरो गोजोन गोदोनायाव आर'नाइ लानानै बेवहाय ज' ज' मोसानो थांनायखौ नुनो मोनो। बिदिनो जों माने रंजानानै बिदिनो फैसा जेरै रां मोनो आरो सोरबा बायदि आरो रां हरनो हायाबा जेरै माइरंखौनो हरो बिदिनो जोंङो रां बेवहाय माने रां मोननाय फैसाजोंहाय बिदिनो जोंङो माने सेभेनदेस थानानै खाथ दिनहाय थानानैहाय माने बैसागुआ जोबोलाथाय माने जयै माने खाना जानायखौ नुनो मोनो आरो ना सेंग्रा सिख्ला बिदिनो बोराय बुरैफोराबो गथ' गथायाइसाफोराबो नाथाय बिब्दि आरो गोबां जेनेबा दंबावो बिदिनो आरो माने
औ ओ नोंथां जोंना समाबो जाबाय जोंङो माने आंङो नोंथांनिफ्राय बैसागुनि बागै गोबां मिथिना मोनबाय माने नोंथा फोरमायलांनायनिफ्राय आं गोबां बैसागुनिबाबो मिथिना मोनबाय होमबा जों माने समावबो जाबाय नालाय जोंनि सावरायलायनायखौ इखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां
औ जागोन दे नोंथां गोजोन्थाव औ